नोंथां मा खालामदों
आंथ' बरथ'मान नै दिनै ओरैनो दंथ'यो
अ नोंथाङा सम दङ ना
औ दङ दे
औ माने एसे मोनसे टपिकनि सायावसो आं सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ।
औ एसे टाइम एसे सम लानो हागौ आरो। औ ओमफ्राय टपिकआ जाहैबाय बे जे दा मैगं थाइगं जों गायोना। माने जों दा मैगं था। थाइगं गायनानै बेसेबां जों जेनेबा रां माबायदि रां खामायनो हायो। बेनि बागै एसे माने सोंगौमोन आरो आङो।
औ सावरायजागोन दे।
औ। ओम नोंथाङा दा मा सानो जेनेबा मैगं थाइगंजों जोङो जेनेबा माबोरै रां खामायनो हायो?
औ जोंनियावथ' बिराद मोजां सुबिदायै जोङो मैगं थाइग थाइगं गायनानै रां आरजिनो हायो जेरै जेनेबा दाथ' दैज्लांनि सिजोन दाथ' जोङो बहुत मैगं थाइगं गायनो हायो थास' बिदिनो थासुमुलि बिदि गायनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो। दा जोङो थास' दानि समावथ' थास' जोङो सिगां सिगां दिहुननो हायोब्ला सेरसेयाव जोङो द'जि स्निजि बिदि जोङो सेरसेयाव मोननो हायो आरो दा बिदि खरै जोङो बिगासे बिगानै गायोब्लाबो बेयाव जोङो बिगासेयाव जोङो जौसे केजि नैजौ केजि मोनब्लाबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो हायो आरो बिदिनो
औ आरो दाथ' औ आरो दाथ' दैज्लांनि बोथोर दाथ' माइ बिराद गायो मानसिफोरा नङा होमबा
औ औ
सोमोन्दैबो खिन्थानो हागोन ना जेनेबा मारै गायो मा समावहाय जेनेबा खोथिया फैयो ओमफ्राय मा समावहाय जों माइखौहाय हाहैयो खिन्थानो हागोन ना
औ हागोन हागोन
औ
जेनेबा
फोरमायदो आरो
औ औ जागोन दे
जेनेबा जों सिगांग्रो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो जायगाखौ हालेवग्रोना लादो
औ
बेनि उननिफ्राय जों खोथियाखौ फोदो जेनेबा जों खोथिया फोनाय समा जाहैबाय बैसाग बैसाग बायनानै जोंनि साइदआव खोैयो आरो खोथियाखौ
औ
बैसाग आङो जानुवारि फेब्रुवारिखौ होनथ'ला बैसागनिखौ हमथ'बाय आङो
औ
बैसाग बायनाय लोगो लोगो जोंनियाव खोथिया फैयो बिनि उननिफ्राय जों खोथिया फोनानै जेब्ला खोथिया जौगोन अब्ला जों नांगौ हाखौ जोङो हालेवनानै जेनेबा हाखौ गुरै खालामनानै आलि खोबाय। दानबाय बिनि उननिफ्राय जोंङो जेब्ला खोथिया जौनानै फुजानाय जायो अब्ला जों फुनानै हाखौ मोजांङै फोमोननानै जोङो गायनाय जायो आरो जोंनि बे सायदाव दा बिदिनो गायै गायै गायनानै जेब्ला गायखांनायनि उनाव अक्टबर अक्ट'बरसिम हालागै जेनेबा जोंनि माइआ हाजानाय मोनहैनाय जायो आरो जेनेबा
औ।
दा जोंनि साइदआवथ' बुंनो थाङोब्ला माइनि आबादाबो गोबां जायो।
औ।
जेनेबा बिदिनो बिगासे-बिगानै गायब्लाबो बा बुरजायानो गाय एसे फिथाइआनो गाय जोंनियाव बिराद फिथाइआ मोजां जायो आरो आबादा।
औ।
दा जोंनियाव बेबो मोनसे आबादनि सोमोन्दै बुङोब्ला बेबो मोनसे जाहैबाय जोंनियाव।
औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे ओ मा होनो बेखौ जेनेबा जेराव माइ गायजायै जायगा
औ औ।
बिदियावबो जोंनिया गोरान खिथि मावो माखासे। जेरै केरेला
औ।
आरो बिनिफ्राय थाइबें बेफोरनि माखासे गोरान खेथि आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो।
औ।
दा बेफोरजोंबो माखासे न'खर खुंनो हायो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा।
औ। आंबो बेखौनो सानो जेनेबा दानि जुगावथ' गासिबो लेखा फरायजोबनानैबो बो जेनेबा सोलोंथाइ लानानै बयबो जे साख्रि मोनजोबनांगौ बेबोथ' नङा नालाय दा आं बेखौनो सानो जेनेबा बयबो बिजनेस मावनानैबो गावनि जिउखौहाय मोजाङै खुंलांनो हायो आरो मानो होनबा आबादजोंबो थ' मोजां रांखौनो खामायनो हायो जोङो।
हायो।
औ दा ओंखायनो जोङो सानोबा गोदोनि आदबखौ गारनानै दानि जुगनि गोदान आदबखौ बाहायनानै जुदि आबादखौ मावोबा जों गोबां मुला मफा मोनगोन आरो जोंनि जायगायाबो माने जौगागोन आरो लोगोसे जेनेबा न'खराथ' जौगाखागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना जोंनि ओनसोलाबो जौगागोन आरो आं बेखौ सानो। जुदि आबादफोर मोजां मोजां जेनेबा माइ गायबाय माइ गायखांनायनि उनाव बे हाखौ ओरैनो लांदां दोनालासिनो जुदि दस्रा आबादफोरबो मावदेर बा मानो होनबा बांसिनानो जों नुयो जोंनि जायगायाव मानो होनोब मा होनोबा जेनेबा माइ गायखांनानै बे हाखौ ओरैनो लांदांयै दोनो आरो जेनबा दस्रा आबाद जेबो मावा बिसोरो।
औ
सिनाव बांद्राय मोजाङै जेनेबा सोलोंथाइ गैया आबाद बे बुंनो थाङोबा गोदोनि आबाद मावनायखौ नायोबा मानो होमबा हाल ओ हाल खदालजों जेनेबा मोसौजों जुदि हालौवोबा गोबां टाइम लायो नङा होमबा?
नोंगौ।
जुदि बिजिनेस मावनोबाथ' गोबां जायगा जेनेब बा गोबां बिगा हायावहाय जोंङो माइखौ गायनांगोन होनबासो न'खरावबो जानो मोनगोन आरो बाखि आग्लायनाय गासैखौबो जोङो बिजनेसनि थाखाय दस्रायाव जोङो हरनो हा हागोन आरो।
औ
बेयाव दस्रायाव जुदि जोङो हरनो हायोबासो जोंहा मुलाम्फा दङ नालाय।
औ
मानो होमबा जोंनि बांसिनानो गावसोर जानो थाखायल आबादखौ मावो
उम
गोबां रां बाहायनो गोसोबा जुदि गोबां रां खामायनो गोसोबा जों बुरजा बुरजा जा आबादखौ मावनांगोन
मावनांगोन
औ होनबासो जोङो जेनेबा रांखौबो बुरजा खामायगोन आरो जुदि मोजां जुदि नोङो ओ अबेबा जायगायाव गोबां बिगा बिसेबांबा गुवार हायाव जुदि जोङो माबा मोनसे आबाद मावोबा बे आबादखौ नायनो थाखाय मानसिफोराबो थांगोन अब्ला बै जायगायाबो एसेबाबो एसे मुंदांखा जानानै फैगोन आरो
औ
मानो होनबा दानि जुगाव ससियेल मिडियानि जुग
औ औ
जे मानसिया जुदि अबेबा मोनसे आबादखौ मोजां नुदोंबा बेखौ जुदि अ ओ ससियेल मिडियाआव हगारनानै होयो बा मानसिफोराबो मोनथिनो लुगैगोन बिनि बागै बे माबायदि आब खौ मावो मा हासार होयो आबादा मोजां जानायनि थाखाय आरो एम्फौ एनला बायोबा बे आबादावहाय एम्फौ एनलाखौ मारै बुथारनांगौ अबे मुलिखौ होनांगौ बेफोरनिबो माने ओम मद ओ आथिखालनि गोदान ओंखारनाय आदबजों मावबा साबसिन आरो आं बेखौ सानो औ आरो जुदि बे जायगायाबो मुंदांखा जानानै फैयोबारा मानसिफोराबोथ थांगोन बे जायगायाव थांनानै नायहैगोन
औ
लासैनो बे जायगाजोंबो हान्था मेला राहायाबो साबसिन जाहैगोन आरोना
औ औ
नो होमबा गोलाव‌ गिदिरनि मेगनाव‌ गोग्लैगोन बियो आरो फालां गिरिफोराबो बेफार फालांगि गिदिरफोराबो थांगोन बे जायगायाव आबादखौ लायनो थाखाय
नोंगौ
अब्ला बे जायगाया एसेब्लाबो जौगानाय जानानै फैगोन आरो
औ नोंगौ
हान्था मेला राहाया बो मोजां जानानै होगोन आरो जायफोरा ओरैनो बेखार जानानै दङ बिसोरबो बै आबादावहाय आबाद मावनाय जायगायाव खामानि मोनोबा बिसोरहाबो ओरैनो थानाय बेखार जानानै थानाय अनजिमाया खमायलांगोन आरो
औ औ
बिसोरो बे जायगायावनो हाग्रा फुनाय खामानि मावहैयोबाबो बे जायगायावनो गोबां लेबारफोरा खामानि मावनानै गावनि जिउखौ एसेबाबो दैदेनलांनो हागोन मानो होमबा आं नुयो जायफोर बांसिन ओरैनो बेखार जानानै थायो मा खालामनो मा खालामा जानानै खामानि मोनैयावनो बि बिसोरो जेनेबा बिदिनो फेग्रा मुवाफोर जानानै गदबनानै थायो आरो गाव गावनि न'खर बेखौ जे नायनांगौ बेखौ जेबो साननाय फैया बिसोरनियाव मानो होनोबा ओ खामानिखौनो मोनला बिसोरो मा मावनो टेनसन जानोसै आरो बांसिनानो गोजान गोजानाव थांनानै खामानि मावहैयो
औ
थ' आरो गोबां खस्थ' मोनो जोंथ' खोनायोबो नुयोबो नङा होमबा होमबा बांसिन मानसियानो जुदि जायगायावनो बेफोरबायदि गिदिर आबाद थिलि थायोबा बयबो मानसिफ्रा इंगिस जानानै थानो हायो आरो बे जायगायाव खामानि मावनानै थानो हायो होमबा बेनाबो टाइमा सरि होमबा बेनाबो टाइमा बेयावनो थांगोन
औ
खामायगोन एन न'खराबो साबस्रांलांगोन आरो
औ नंगौ
सानो ओंखायनो आंबो सानदोंमोन जेनेबा आबादफोरो मानि आंनि गोसोआव फैदों आरो जोङो जुदि मैगं थाइगंनि आबाद मावोबा बेसेबां मुलाम्फा जागोन बेफोरखौ सान्दों आङो दा ओंखायनो नोंथांजों बेखौनो सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालाम हरदों आरो एसेबाबो नोंनिफ्राय आरो बाव गोदानबा मोनसे आङो सोलोंनो मोनगोन होननानै गोबां सोलोंनो मोनबाय जुदि माइखौ जोङो खोथियाखौ माला होनांगौ माला समाव जों माइखौ हाहैयो आं बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिबाय
औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर होनबावनो
औ दंनायाथ' बिदिनो बिराद दंबावो जेनेबा दाथ' आं मोन सेनि मोनसे आबादनि सोमोन्दै बुंनो सानबावदों जेरै थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जेनेबा जों निजेनो गावनि न'खरावनो गावनि जायगायावनो थालिरनि आबाद खालामनानै जों गो बां रां खालामनो हायो आरो खामायनो हायो दा गोदोनि समावथ' बेफोरनि सोमोन्दै मिथियाबो जानो हागौ थालिरा जेनेबा एम्फौ जायोब्ला थालिरा थैनो नागिरोब्ला मा मेडिसिन होनांगौ बेफोरखौ गोदोनि समाव मिथियाबो जानो हागौ दानि समावथ' नै गोदान आदब ओंखारबाय मेरला
औ
बेफोर गोदान आदो-आदबजों मावोब्ला जों बुहुत रां खामायनो हायो आं बेखौ नुहरदों आरो
नंगौ नोंथां ओमफ्राय दा नै नोंथां टाइमाबो जोंना जाबायानो
औ औ औ जागोन दे
औ दे होनबा गोजोननाय थाबाय दे
औ दे गोजोननाय थाबाय दे